हेलौ
औ नोंथां खोनादों औ
दे बिदिब्ला जोंहा दिनै नोंथां न'खरनि जिब जुनार फिसिनानै रांखान्थि हेफाजाब मोननायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो।
बिदिब्ला दाथ' जोंनि बे गामियारि ओनसोलनि फ्राय नखरफ्रानो रांखान्थियारि जेंनाजों जुजियो। दा जेनेबा जोंनिया गोबाङानो साख्रि बाख्रिथ' गैया नालाय। बांसिन थांनानै थानाया जोङो जिब जुनार फिसिनाय आबाद मावनाय बिनि सायावनो सोनारो आरो दा बिनिफ्राय जोङो माबायदि मावोब्ला दानि समाव जोङो मुलाम्फा मोननो हागोन?
औ नोंगौ।
नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो होनोबा दा बर'फोरा जोंनि बि दासिमबो सिगांनि बायदिनो जिब जुनार फिसिनानैनो ओ माखासे न'खरारि रांनि मदद होगासिनो संसार जानो।
औ नोंथा औ
दा
आथिखालाव साबसिनै माने सुबिदा जाबाय मानो होनोबा सिगां समाव जोङो
ओ समनानै ला अमा फिसिनायनि बेलायाव ओरैनो माइ सौनानै मोननाय आरो अफ अफ्रि खाज्ला। जायफोरा माने अफ्रिखौ बाहायो बिसोरो अफ्रि अफ्रि खास्ला आरो थास'नि देन्था बेफोरबायदि दाननानै गुन्दैजों लगायनानैनो ओ होयोमोन आरो नआव जानाय माखासे खालाय आसुन्दै बेफोरबायदिखौनो होनानै अमाखौ फिसिनाय जायोमोन आरो। नाथाय जों आथिखालाव माने जोबोद माने समजों लोगोसे सोलायबाय जोंहा माखासे से आदार जाय आदारा माने गोबां माबा थायो भिटामिन्सफोर थायो। बा प्रटिन्स थायो अमानो गोनां जानाय। दा बेफोरबायदिदि प्रटिनसखौ जाहोयोबा जोंहा अमाया थाबैनो देरो मोजां देरो। आरो नांगौबायदि समावनो देरनानै जों बेखौ फाननो हानायनि सुबिदा जायो आरो नोंथां। दा नंगौ दा आरो जों मिथिनो हाबावो माने आथिखालाव जों माने सिगां बायदि न'आव मासेल' अमा फिलिया। आथिखालाव न'खरसेयावनो माथाम मानैया थाखायो। जेराव खासि मासे बुन्दि मानै बेफोरबायदि आरो बेथ' बे न'खरनि जाहैबाय सोरबा सोरबा माखासे ओ गोबां माने जोंनि बरफोराबो अमाखौ फार्मिं बेहाय माने बुरजा फिनाय जायो जेरै दजिथा बाजिथा। बेफोरबायदि फार्मिं खालामनानै अमा फिनानै गोबां रां आरजिनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो बिथांमोना आथिखालाव साक्सेसफुलबो बुंनांगोन आरो जाफुंसारनाय फालांगि होनांगोन आरो। दा बे खेथ्रआव जों नोजोर होयोबा आ जोबोद मोजां मानो होनोबा जों अमानो आदार आरो थाग्रा जायगाखौल' फोसाबनांगौ। आरो न' गंसेयावनो जों बेखौ रटेट खालामबाय थानायनि गेजेरजों जायगा सोलिबाय थानायनि गेजेरजों जों दोननो हायो आरो। बेहाय जों गोबां बुरजा जायगानि गोनांथि गैया। मोनसे न'नि सिङावनो जों बेखौ फिसिनो हायो आरो। दा बिदियाव जोंहा मुलाम फा जायो मानो होनबा बेलेग आबाद मावोबा जों गोबां हानि गोनां जायो। जेरै फाथो बेसर माइ बेफोरबायदि आबाद मावोबा। गोबां हानि गुवार गोनां नाथाय बेफोरबायदि फिसा जायगायावबो जों गोबां रां आरजिनो हानायनि आथिखालाव आइडिया फरमुलाखौ मोननो हाबाय होननानै बुङोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। खोनादोंना नोंथा औ। औ आथिखालनि जोंनि हाथाय बाजारफ्राव नोजोर होयोबा जों अमानि केजिसेनि बेसेना जाहैबाय ब्रैजौ बा थामजौ बाजिनि। गेजेरावनो मोनबाय थानायखौ जों मोननो हायो दा औ जोंनि ओरै भारतनि सा सानजा खनायावनो बा बे जायगायाव थानायावनो बांसिन अमा बेदर जानायनि माबाखौ जों मोननो हायो आरो पपुलेसनखौ। औ बांसिनै जायो आरो दा बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोल आथिखलाव आथिखालाव बुंनो थाङोबा थोजासे अमा मोननो हायैनि थाखाय गुबुन जायगानिफ्रायसो जों अमाखौ लाबोनायखौ नुनो मोनबावो जेरै आर सिएम नङा होमबा
औ औ।
बेफोरबायदि अमाफोरा जोंनि जानायाव थैयैनि थाखायनो लाबोनानै औ गुबुन हादरनि मानसिफ्रासो जों बिजनेस खालामबावो जोंनि गेजेराव फालांगि खालामफैयो आरो दा नंगौ जोङो दा अमा फिसियोब्ला गोबां मुलाम्फा जेराव अमाखौ बिमा खालामनानै जुदि फिसा फानोब्लाबो जोंहा लाब दं मानो होनोबा अमा मासे फिसानि दामा मासेयावनो थामरोजानिफ्राय लानानै ब्रै रोजानि गेजेरावनो थाबाय थायो माब्लाबा नैरोजा बाजौ बेफोरबायदियाव थाङो खिन्थु समाव बांसिनानो थाम रोजाखौ जों मोननो हानायखौ बाजाराव मोननो हायो आरो नोंथां। दा अमा मासेयाव अमा बिमा मासेयाव जोङो खमैबो बार'था आदथा फिसा मोननो हायो दा मासेयाव जुदि ओ सय मासजों जुदि अमा बिमा मासेया फिसा आदथा बार'था होनो हायोब्ला बे अमा फिसाखौ जोङो सम मथै थाम दान थाम दान नांस्लाबा मथा मथि नै दान खावसेयावनो जोङो फाननायखौ नुयो आरोना।
औ औ
दा बेफोरबायदि जुदि अमा बिमाखौ जुदि ओ बिसथासो लायोबा बिसथा अमानिफ्राय जुदि आदथा आदथा जुदि जों अनुमान खालामनानै आदथा आदथा फिसा मोनोब्लाबो मोनसे दाननि गेजेरावनो अब्ला जोंहा जाहोनाय आदार खरसा नंगौ जाहोनाय आदार खरसाखौ मार दानख'नानै गारब्लाबो जोंनाव माने गोबां राङा थाबथानानै थायो आरो
नंगौ थारैनो
औ दा नोंथाङाबो माखासे ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारिजों लोगोसे आथिखाल आथिखालाव मरदान आदबै आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन मा मा आबादखौ माब्रै मावदों जोंनि बर'फोरा बेनि सोमोन्दै
औ थारै नोंथां दाथ' जोंनिया आबाद होननानै बुंब्लाथ गुदि आबादा माइआनो जाहैबाय दा बेखौबो जोंनि आइ आफाया एबा गोदोनि आबै आबौमोना गोदो जेरै मावोमोन दाबो बेजोंनो मावनो नाजाबाय दङ। बिथांमोना सोलायबोन नाजायाखै दानि समाव दानि जुगाव जों जुदि जुगजों गोरोबनांगौ जायोब्ला दा गोनोखोआरि मुगायाव जिखिनि आबादजों सोमोन्दो गोनां आदबफोरबो हनदों बेखौ जुदि ओ बेजों लोगोसे खामानिखौ मावो ला थारैनो आबादा गोदो जेसेबां मुलाम्फा होदोंमोन दानि समाव बिनिसे बांसिन मुलाम्फा होयो आरो होगोनखौ नुहुरो फारसेथिं बेबो आरो खरसाबो बारा जालांबाय जों माइ आबाद मावोब्ला जागायनायनिफाय लानानै जेरै ट्रेक्टर होनाय बिनिफ्राय ओ बै माइखौ फोनाय बेनिफ्राय बिनि सायाव खामानि मावनाय फारफ्रोमथिंखौ नायोब्ला हानायसिम आं सानो जे ओ रांखावरियाव एसेबां मुलाम्फा खाजाया बाथ' जों जानायनि आन्थाल' जायो बायदि आं नुहरो। दा बिनि सोलाय जों आबादखौ बेलेग मावबावनो हायो नामा दा जेरै गयफोरनि आबाद मावब्ला जोङो बोसोरावनो माइ आबादाव जेसेबां मुलामफा मोनदों बिदिनो बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो। गुबुन गुबुन आबादफोर जेरै जोंनि हायाथ' जोङो। बायनि समावल' माइ आबाद मावबाय बाखि समाव हाखौ जों ओरैनो गोलैनानै दोनो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जिनै दानसिम बेयाव आबादखौनो मावबाय थायो बोथोरनि आबाद। कबि मोनसे आबाद थांलायबाय बिनि उनाव गुबुन मोनसे आबादखौ मावसिगोनलाय। दा बेबायदि आयदायै मावोब्लाथाय जोंनाबो माने मुलामफाया बांसिन जागोन सार आरो नोंथां।
नोंगौ थारैनो।
नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायथिनानै होनाय नोंथां माबायदिबा साबसिन मोजां जागोन।
ओ नंगौ दा जोङो बे खेथ्रआव नायोबा जोंनि आथिखालनि आबादारि बिथांमोननि गेजेराव आङो माखासे मा होनो ओ गियान नलेजनि आंखाल आरो जोंनाव रिसार्च नि माखासे आदब खान्थिजों मावनायनि आंखालखौ आं बुंनांगोन नोंथाङानो एसे आवगायाव बुंनाय बायदि ओ जोंनि दानि
आबादारिफोराबो गोदो जेरै मावदोंमोन बेबायदि आदबैनो मावनायखौ नुनो मोनो। दा जोङो गाहायै आबाद मावनो थाखाय जोंनि हाखौ ओ सयल टेस्टिं होननाय इंराजियाव हाखौ टेस्ट खालामनानै नायनांगोन माने बे हायाव मा मा? ओ बुस्थुआ बारा जानानै दं अबे खम जानानै दं। बेखौ मिथिनानै लानांगोन जेराव जोङो हायाबो गुबुन गुबुन थायो नङा होमबा जेरै हास्राव हा आइटालि हा बालासिया हा हा गोजा जेरै हा जोफोरनि हा दा जोंनि बर'फोराथ' ओ जायगा लानानै जायगा बयबो आलदा आलदा जायगायाव दङ दा बेयाव जोङो थेवब्लाबो मोनसे सिजेननि आबादखौ मोनसे एखे रोखोमैनो मावनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जों बेफोरदि माने ओ जोंनि ओनसोलाव माखासे सरखारि फसंथानफोर दं। माव मावख' बेफोराव जों हाखौ जेरै हा सयल टेस्टिं खालामनो थाखाय जोङो ओ गामि ओनसोलाव माने मावख' गैयिनि आंखालाव सहर मोखांफोरावसो बांसिन खालामनाय जायो नालाय। बैफोरबायदि अफिसखौ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दा बेफोराव जोंनि माखासे आबादारिफोरा आन्दायनानै। दं आरो बा नलेज मोनाखै जोङो गिबियावनो हाखौ टेस्ट खालामनांगोन दा टेस्ट खालामनायनिबो माखासे नेम दं। दा हाखौ जेनेबा हमनानै ला आं एसे खोन्थानि नङा होमबा नोंथां। माब्रै सयेल टेस्टिं खालामनाय जायो। ओ मोन ओ हाया जेनेबा स्कुवार टाइपाव आरोना ब्रै खना। बे ब्रै खनानिफ्राय नोङो मोनफ्रोमबो ओ खनानिफ्राय मोनब्रैनिफ्रायबो एसे ओ बेखौ बेसेबां गोथौ जावनांगोन जोङो ओ थाम ब्रै एंसि ब्रै एंसिसोखौ जों जावलाबनानै गारदो बेनि फ्राय जों मोननाय हाखौ एसे लादो मथा मथि सेरसेसोनि जख' खौ लादो हो मोनसे खनानिफ्राय। मोनब्रै खनानिफ्राय बिदिनो सेरसे सेरसे सारि केजि जाबाय। आरो बिनिनो मोनब्रै खनानिनो गेजेराव थानानै नोङो बेबायदिनो बा एंसिसो जावगारनानै गारदो बेनिफ्राय ओमफ्राय बे हाखौ सेरसे लादो बेखौ मा खालामनांगौ माने जयै मोनसे जायगायावनो आराम लगायनानै मोजां लगायनांगौ आरो। बे मोनबा जायगानि हाखौ मोनसे जायगायाव दोननानै मोजां लगायनांगौ। बेनिफ्राय जोङो माखासे नांगौनि बारा जानायखौ गारनांगौ। बेनिफ्राय जों सेरसेसो अजननि गासै बा केजि हानिफ्राय जों सेरसेसो अजनखौ जोङो मा खालामनांगौ एसे दुलुरलुर गथा खालामनानै ओ प्लास्टिकफ्राव सोनानै दोननानै लाजायो जिखुनु मोनसे मोजां लानो हानाय बायदि जायगायाव लानानै ओ बे सयेल टेस्टिं अफिसाव जुदि होफैयोब्लानो बिसोरो नोंनि हानि टेस्ट खालामनानै हरगोन आरो दा बेहाय नोंनि हायाव ओ जेरै माब्लाबा ओ जेरै मा होनो